हेल' औ नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथां खोनादों औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम मा होनोखौ जोंनि ओ जा दान्दिसे सम दसे एसे मोनसे आयदायाव नोंथांनो सावरायनो सानदों आरो नोंथां सम होनो हागोन नोंथां।
औ हागोन सम होनो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि खाथिखाला ओनसोलफोरावनो जा जाबा जोंनि ओ ओनसोलफोरावनो मा होनो जोङो हादोरारि हाग्रामा ओ बायदिसिना बायदिसिना जोङो जिउआरिनि थाग्रा जायगा बायदिखौल' जों नुनो मोननाय जायो आरो जाय जोंनि सरखारजों मानिखौ रिजार्भेसन खालामनानै दोनजानाय आरो
औ नंगौ
ओ मानिखौ मानिखो जोंनि सरखारारानो जों मा होनो बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ बेफोरबायदि हा हाग्राखौ ओनसोलखौ मा होनो संरैखा खालामनानै दोनो। बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे मिथिखागौ जानांगौ ओमफ्राय दा नोंथां औ नोंथाङा बेफोरबायदि जिउआरिफोरखौ जों मानो संरैखा खालामनानै दोननांगौ मानि थाखाय बेफोरबायदि हाग्रा फोरखौ जोङो रैखा खालामनांगोन नोंथाङा एसे आंनो
औ हागोन नोंथां थारैनो बिदिब्ला आङो नोंथांनि जिहेतु जोङो नेसनेल पार्क होनो जेनेबा जों हाग्रामा बेफोरनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै नोंथां। जिहेतु नोंथाङा सोंथि सोंदों आंनि सिगाङाव सिगाङाव ओ मानो थाखाय जोङो संरैखा खालामनांगौ बेफोरबायदि सम्पदखौ बुंनो थाङोब्ला थोंजोङैनो बैफोरो जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां थि मानो होनोब्ला जोङो बैफोर खौ संरैखा खालामाब्ला जोंनि हादोर बा जोंनि ओनसोल फोर जोङो सिनायजानाय नङा गुबुनजों मानो होनोब्ला जोङो जेरैहाय जोङो मिथिनो मोनदों खाथि खालायावनो जोङो मानास हाग्रामा बा जोङो काजिरङा हाग्रामा बेफोरखौ जोङो मोनथिगौ नङा होमबा।
नोंथां औ
बेफोरबायदि जेनेबा काजिरङाफ्राव जोङो थसेल' गं गोनांनि गान्दानि थाखाय थाखाय जोङो मुंदांखा जेरैहाय जे बेफोरबायदि हाग्रामायाव नुनाय जिब जुनार बा जोङो मोसा थसेल' गं गोनां गान्दा दाव राइ मैदेर बा जोङो ओ सिंह बा गुबुन गुबुन दंबावो बेफोरबायदिखौ जोंनि हादोराव गुबुननि हादोर बा दावबायगिरिफ्रा दावबायगिरि बिथांमोना नायनो फैयो। आरो बेफोरखौ नायनानै जोंनि हादोरखौ जोबोरै ओ गोग्गालाङो आरो बाख्नायलाङो ओ बेफोरनि खेथ्रआवबो जोंनि हादोरफ्रा जोंनि ओनसोल जाखिनि ओ खाथिनि हाग्रामाफ्रा सिनायजायो डेभेलपमेन्ट जौगालाङो। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ संरैखा खालामनाया मोजां मानो होनोब्ला बेफोरो जोंनि थाखायनो जों जोंनिनो सम्पद जिहेथु हाग्रामानि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्लाबो जों हाग्रामाखौ संरैखा खालामनाया जोंनि जिउआव जोबोरै गोनांथार बेफोरखौ संरैखा खालामाब्ला जोङो उनाव जेंनाजों भुगिनांगौ जागोन मानो होनोब्ला बेफोरबायदि हाग्रामाफ्रा जिहेतु जों हाग्रानि दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दांस्रांनाय खौ होबथायाब्ला जोङो इयुनाव जोङो खहा मोननो हागौ जोंनो बिफां लाइफां अक्सिजेन गेस होयो थाजिम खालामो जोंनि देहाफोरखौ आरो बेफोर बिफां लाइफां थाब्लासो जिब जुनारफ्राबो थायो मानो होनोब्ला जिब जुनारफ्राबो हाग्रामाया इसोरनि न' जायो बिसोरनिनो हाग्रामायाबोथ' जिब जुनार फोरनि न' जों जेरै जोंनि जायागायाव जोंनि ओनसोलफोर न' न' लुना लायो जोंनि ओनसोलाव बेनि खेथ्र आवबो बेफोर हाग्रामा ओनसोल सोला बिसोरनिनो न' जों संरैखा खालामाब्ला जों बोरै गावनि सम्पतिखौ खहा खालामना लानो ना हानो। जोङो संरैखा खालामनांगौ माबायदि संरैखा खालामनांगौ होनोब्ला हाग्रामा जोङो दानस स्रांनो होनाङा, आरो दानस्रांनाय जोङो नुबोला जोंनि बा जोंनि फरेस्ट जिहेथु जोङो जोंनि सरकारा हमो बेफोर खौबो जोङो मिथिखागौ नङा होमबा? जों बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो गायना होनांगोन जोंनि हाग्रामा ओनसोलावबो गोबां बेसेन गोनां बिफांफोर दङ जिहेथु जोंनो ओ थोंजोङै जोंनो अक्सिजेन गेस जायो जोंनि ओनसोलनि दुंहाव थासारिखौ ओ मोजाङैनो लाखियो आबहावाफोरखौ गुबुंनायाव ओ गुबुंले खार जानायखौ जोङो होखारहरनानै हेफाजाब होयो जोंनि आबहावा खौ थाजिम खालामो, बेफोरखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होमबा बिफां लाइफाङानो? जिहेतु मोनसे हाग्रामा ओनसोला बेसेबां लाख लाख बिफां दङ बेसेबां सान स'हायै बिफां दङ। लोगोसे बेफोर बिफाङा जोंनि थाखाय बेसेबांबा मदद होयो बे बेसेबांबा हां लानायनिल' नङा नोंथां जोंनि आबहावा मोजां खालामनायावबो बेसेबांबा ओम हेफाजाब होयो आरो बोथोरनि बा जोंनो नांगौ समाव अखा बेफोरनि थाखायबो ओ बिफां लाइफांफोरा हाग्रामानि हाग्रामानि बिफां लाइफांफोरा जोंनो हेफाजाब होयो बे फोरखौ आङो मिथिगौ नुबोदों आरो नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरबायदि हाग्रामाफोराव जोङो दावबायनानै गोबां जोङो जिब जुनारखौ नुनो नुनो मोनो। मानो जिहेथु जोङो हाग्रामामोन मोनसे दावबायनो थाङोब्ला जोङो नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुवा होमबा? जिहेतु जोङो जोंनि ओनसोलाव थायि बेफोर हाग्रामा ओनसोल लवसो ज' जानानै थाहैयो नालाय, बेफोरखौ जोङो नायनानै गोजोननाय मोनो आरो जोङो निजिनि जेनेबा निजिनि हायाव निजिनि जायगायावनो बेफोरबायदि सम्पद दोङो बेफोरखौ जोङो संखरैखा खालामनांगौ। होननानै जेबो जों सानो नङा होमबा? औ। अब्ला आं जिहेथु जों हाग्रामा ओनसोल हारिमायारि बेफोरनि बागै आङो ओ नेसनेल पार्कनि बागै बै बुंबाय नोंथां अब्ला नोंथाङाबो एसे एनै बुंना होदो सुंथाबै।
औ नोंथां जागोन नोंथां ओ जोंनि हादोरारि हाग्रामा होनोब्ला जिब जुनार थाग्रा थाग्रा होनोब्ला नोंथां ओ जोंनि आसामावथ' गोबां दं जेरैहाय ओ मानास ओ जेरैहाय मानिखौ काजिरङा रायमनास अरां ओ बायदिसिना जोंनाव गोबां मा होनो बेखौ हादोरारि हाग्रामा दं बेनि अनगायैबो जोंनियाव गोबां हादोरारि नङै हाग्रामा दं जायखौ जोङो ओ हादोरारि हिसाबै जों दासिमहालागै गनायाखै। बेफोरबायदिबो गोबां हाग्रामा ओनसोल दं जेरावहाय जोङो बायदिसिना बेसेन गोसा मोननो थाङि जोहा जिब जुनारफोरखौ जोङो बेवहाय मोननाय जायो आरो। जोङो ओ बेफोरबायाददि ओ हादोरारि हाग्रामायानो जा बा बायदिसिना जिब जुनार संरैखा खालामनाय हाग्रामा बेखौ जोंनो जोबोर गोनां मानोना जोङो जा गोमालां नो हमनाय जिब जुनार बायदिफोरखौ जोङो संरैखा खालामनानै जोङो दोननो हायो। मा आरो जोंनि खायसे जिब जुनार दों, जाय गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ गोबां दंमोन नाथाय आथिखाल नि मुगायाव जों बिसोरखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोननाय जायो आरो। ओ बेनिखायनो ओ बेफोर गोमालांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिथां बिसोरमोन बिथां नोंथां ओ बिसोरनि थाखाय जों मा खालामनांगौ जायो बिसोरखौ जोङो संरैखा खालामनानै दोननांगौ गोनांथि दोननायनि गोनांथिया जानानै फैयो आरो औ बि बिसोर बिसोरखौ जोङो जेब्ला बिस बायदि संरैखा खालामालासिनो उदाङै जोङो हगारनो हागोन अब्ला बिसोरो माहोनो बिखौ जोंनि नैबे आबहावायाव थानाया गोब्राब अ जोंनि मानसिफोरजों लोगोसे बिसोरो थाफानाया जोबोर गोब्राब मानोना जोंनिया ओ जा सुबुं माहारि दं बेफोरो मा खालामो जोंनि बेफोरबायदि ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो अबेबा नुब्ला अबेयावबा नुुब्ला जों सुबुंफोरनि थाखायबो खैफोद आरो मानिखो जिब जुनारनि थाखायबो खैफोद जानानै फैयो बेनिखायनो जों बिसोरखौ मा खालामो ओ मोनसे थि जायगायाव बिथां बिसोर खौ जोङो बिसोरनि थानो हानाय जायगा बायियै जोङो बेफोरखौ ओ माहोनो बेखो हाग्रामाफोराव जों बिसोरखौ हेगारनानै होनाय जायो आरो बेफोरबायदि जिब जुनारनि मा होनो बेखौ जोङो खोथा बुंब्लाथ' जोङो मा होनो बेखौ बायदिसिना मोसा बायदिसिना बेसेन गोसा जिब जुनार गान्दा बायदिसिनाफोरखौथ' जों बुंनो हाखा बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो बेखौ जिब जुननि अनगायैबो जों गोबां मोननोथाङि बेसेन गोसा दाउफोर मोननाय जायो जायखौबो जों संरैखा खालामनाया जोबोर गोनां आरो जेरैहाय जोंनि दावरायया फैबाय बायदिसिना धनेस दाउ बायदिसिनाफोरखौबो जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावथ' जोङो नुनो मोननो थाङा बिथांनि बिबाङा जोबोर खम बेनिखायनो जों बिसोरखौ मा होनो संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि जा हादोरारि हाग्रामा बेयाव जों बिसोरखौ दोन जोबोर गोनां
नंगौ
बुहुमाव जों जों मानसियाल' थांना थानानैल' जाब थांनानैल' थाबा मानो होनबा जानो मानोना जोंनो गोबां जोंनि मिथिंगायाव आबहायाव जोंङो सोनारनो थाखाय जोंनो गोबां बायदिसिना मुवा बेसादनि गोनांथि जायो जायो जेराव जोङो जोंनि जिब जुनारफोरनिबो जोंनो गोनांथि जानानै फैयो आरो जिब जुनाराबो जोंनि बादिनो जिउ गोनां बिसोरखौबो जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि थाखाय बिबान आरो बेनिखायनो जोङो बायदिसिना जिब जुनारखौ बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाव गावसोरनि थानो हानाय बायदि गावसोरनि आबहावायाव जों बिसोरखौ बेबायदि संरै खालामनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बायदिसिना जोंनि मा होनो हाग्रानि हाग्रा ओनसोलफोराव जों बेफोरखौ संरैखा खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो मा होनो बेफोरबायदि हाग्रामा गिदिर गिदिर हाग्रामा ओनसोलखौ गोबां सरखारफोरानो माखामो खालामोना नायनाय बिसोरनि हाग्रा ओनसोलखौ नायथिंनाय बायदिसिना बायदिसिना नायथिंनायनि थाखाय जोङो मा होनना दोनो फरेस्ट बिबान जायखौ जोङो हाग्रा बिफान होननानैबो बुंनाय जायो बेफोरबायदि हाग्रा बिफ खौबा माने सरखारारफोरा बेथ'न होनानै बब्लाबो बिथांमोनखौ मानि गावसोरनि माव मावनो खामानि मावनो थाखाय बे थन होनानै बिथांमोनखौ मा खालामो बा हाग्रानि जिब जुनारखौ जोथोन लानो थाखाय बिसोरखौ जोङो खामानियाव थिसननानै होनाय जायो आरो औ बेफोरबायदिया नो मानो हाग्रानि जिब जुनारखौ जोंनि सरकारानो जा मा जा बा जोंनि गिदिर गोलाव मा होनो इखौ जोंनि सामलायगिरियानो जा हाग्रा बिफानानो जा बिसोरो मा खालाम मोनो बायदिसिना जिब जुनारखौ मोजाङै संरैखा खालामनानै बिसोरनि जानाय लोंनायनि फारसे गोथौयै नोजोर होनाया बिथांमोनखौ जोङो गोथावै नोजोर होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेफोरबाय दि जोङो हाग्रानि मानेखौ जिब जुनारखौ संरैखा खालामनायनि अनगायैबो जोंनो हाग्रायाव थानाय बाय बायदिसिना बेसेन गोसा दंफां बायदिसिना बे बेसेन गोसा बायदिसिना जिबि बायदिसिना बिफां लाइफां बायदिफोरखौबो जोङो जोथोन लानायानो जोबबोर गोनां मानोना ओ जा जोंनि जिब जुनारफोर दं बिसोरो बेफोरबदि दंफांफोर दंफां लाइफां गैयाब्ला हाग्रा बंग्रा गैयाब्ला बिथांमोनहाबो मानो थांना थानो जोबद गोब्राब जानानै फैगोन आरो। बेनिखायनो जोंङो ओ बेफोरबायदि हाग्रा बिफानाव जोङो जिब जुनारनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफां दंफां लाइफांखौबो हाग्रा बिफां जोङो संरैखा खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि जा ओ जोंनि जा मा होनो बेखौ हाग्रा आरो ओनसोल दं जेरै बायदिसिना मानासानो जा बा काजिरङायानो जा बेफोराव जोङो ओ जिब जुनारनि अनगायैबो जों बिफां लाइफां बायदिसिनाफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो ओ जोङो ओ हाग्रा बिफानाव बायदिसिना माबानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो।
अ थारैनो सैथो नोंथांनि ओ नोंथांनि बुंनायफ्रा गनायजाथावना नोंथां जों जेब्लाब सम जों जिहेतु जों नेसनेल पार्कनि सायाव ओ हाग्रामाफोरनि सायाव जों सावरायदोंमोन। बेखिनियावनो जोङो फोजोबथ'नाय जाबाय।
औ नोंथां औ। औ औ गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों।